हेलोम नोंथां
नोंथांङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांङा फ्रि दं नामा?
औ दोंङ नोंथां।
दिब्ला नोंथांजों आबादनि बागै दसे सम सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
अ बिदिबा नोंथां मोननि जा आबादाव मा मा मावनाय जायो?
औ नोंथां जोंना आबादखौ बोथोर बायदियै ओ गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो। जेरै दा दैज्लां सम नालाय बेनिखाय माइ आबादखौ बांसिन मावो आरो दा मे मसें बोथोराव गोबां जेरै उफुरा आबाद मावो जेरै जोगोनार, फान्थाव बायदिसिना आलुफोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो, नोंथांमोननि जा माब्रै आबादखौ मावनाय जायो?
गौ नोंथां जोंनिजा दै ज्लांङाव माइ गायनायनि बागैबो आबाद थिलियाव जेरै जिंखा, फेन्दि, लेस्रा, फान्थाव एबा नार्जि गोरलै नार्जिखौ जोंङो गोरलै समाव फाथो बुंङो। ओमफ्राय मेस्था बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो आबादथिलियाव आबाद मावो। जोङो बेफोरखौ नखराव मावब्ला जोंनि जिथु नखराव मावना जायो बेयो जोंनि देहानि थाखाय मोजां बो जायो। आरो बेयाव आबादथिलियाव मावनायाव जेब्ला जिंखा, लेस्रा, भिन्दि बिसोरखौ नखरावनो मावो अब्ला जोङो नखरनिनो हासार माबा खालामो बाहायो आरोना। नखरनि हासारा जेरै गोबोर खि एबा लाथा फिसिनायनि जि लाथाया जानानै माने खिनायखौनो होनगोन बेखौ हासार हिसाबै जोङो होनाय जायो बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ हासार हिसाबै बाहाय ब्ला जोङो नखराव जेरै आबादाव भेन्दि जिंखा लेस्रा मावो बेफोरो माने मोजां जायो आरोना नखरावनो मावनाया आरो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां जायो। नोंथांमोननि जा आबादाव बेखिनिखौ मावनायनि बादैबो आरो मा मा मावो आरो?
औ नोंथां जोंनि जा बेनि अनगायैबो गोबां सुबुङानो गावबा गाव नखराव बाहायनो थाखाय गावबा गाव एसे एला मैगं फोनाय जायो। जेरै लाइ, लाफा, मैथा आरो आलु आरो जोगोनार पटल बायदिसिनाखौ गावगाय बाहायनो थाखाय फोनाय जायो। आरो बाजाराव फाननो थाखायबो ओ गोबां सुबुङानो गावबागाव ओ दुब्लि फोथाराव गायनानै गावनि मुलाम्फा फानि थाखाय ओ बाहायनाय जायो आरो आरो माइ आबादबो माइ आबादबो मावनाय जायो। नोंथांमोननि जा ओ माइ आबाद मावनायाव मा मा हासार बाहायनाय जायो?
औ जोंनि दैज्लां समाव माइ आबाद मावनाय समाव न'खरनिनो गोबोरखि एबा बाजाराव बायनानै मोननाय इउरिया, पपार, कटास बिदिनो बायनानै होनाय जायो। माइ आबाद मायनाय मावनाय समाव जोङो गुबुन गुबुन माइ आबाद मावो जेरै रन्जित रन्जित आबाद रन्जना रंगबन्धु बिदिनो गुबुन गुबुनै मुं होनाय थाया नामा नोंथांमोननि जा माइ आबाद मावनाय समाव ओ दुब्लि फोथाराव मा मा माइ मावनाय जायो?
औ जोंनि जा ओ दैज्लां समायाव ओ बायदिसिना आबाद जेरै अन्जना आरो रन्जना उम जोसा माइग्रा आसु माइ बेफोरखौ फोनाय जायो। नोंथांमोननि जा माइ आबाद मावनायाव मा मा आगजु बाहायनाय जायो?
बारा रोंबाङा नोंथां नोंथांमोननि माबायदि बाहायनाय जायो?
औ जोंनि जा आबाद मावनो थाखाय गोदो आबै आबौ मोनासो गोदोनि समाव जों खोनानो मोनदोंमोन आरो आबै आबौमोना हालजों न'निफ्रायनो नांगोल लानानै जंगाल खदाल बायदिसिना मै लानानै नानै हालेवोमोन होनना। नाथाय दानि दिनाव गोदान मुगा सोलिदों नालाय बेनिखायनो बयबो ओ ट्रेक्टर बा मेसिनखौ बाहायनाय जायो। मानो होनोबा बेजोंनो जोंना ओ समनि समा आरो माने बयनिबो थाखाय आंखाल जानानै फैबाय नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ ओ बाहायनाय जायो आरो खम समावनो खामानिया जानायनि थाखाय। नोंथांमोननि जा बेफोरखौ बाहायनाय जाया नामा?
औ बाहायनाय जायो। ओंखायनो जों बांसिन हाल एवनायखौ नुनो मोनोमोन। आबै आबौनि दिनाव दा गोबां खम नुनो मोनो आरो ना दा बांसिन जोङो बे ट्रेक्टरखौनो बाहनाय जायो ट्रेक्टरजोंनो जों आबाद थिलियाव जा गाया मानो मैगं थिलियावनो जा दा दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय समावनो जा जोङो दा बांसिनानो ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो। अब्लाबो जोङो गोदोनि नांगालजों हेवनायखौ साबसिन मोनो आरो। नोंथांमोननि जा बेखिनि आबाद मावनायनि बादैबो दंफां मा मा मा रोखोमनि दंफां लाफां दंफां गायो?
औ नोंथां जोंनाव बेफोरनि अनगायैबो गोबां ओ देहानि थाखाय दंफांफोर गायनाय जायो। जेरै जोङो दंफांनिफ्रायनो अक्सिजेन मोनो नङा होनबा? बेनिखायनो जेरै बायदिसिना दंफां गय, खान्थाल, थाइजौ आरो लिसु आरो लिथुखु खान्थाल ओ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो। आरो बेफोरजोंनो जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोनो आरो गावनि देहानि थाखायबो देहाखौ थाजिमै लाखिनो थाखायबो बेफोरनि गोनांथि जायो जोंनो। नोंथांमोननि जा बेफोरखौलाय गायोना गाया?
औ गायनो हायो बि दंफां जेरै जोङो न'खराव लगायनो थाखाय पाट पाट माबायो ओ लगायो बिनि थाखायबो जोङो दंफां गायनो दंफांखौ बाहायनाय जायो न'ख'रावनो गायनानै जेरै गामबारि दंफां, साल दंफां, सिगुन दंफां बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो दंफां गायनाय जायो दंफांजों जोङो अक्सिजेन एबा फिथाइ सामथाइ मोननायनि बादैबो जोङो कार हिसाबै एबा गुबुन गुबुन रोखोमै बाहाय‌‌ जायो बिनि थाखाय आं सानो दंफांखौ गायनाया जोबोरैनो मोजां। नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो? नोंथाङा खोनादों ना?
ओ औ नोंथां नोंथाङा जि बुंदोंमोन न'आव बानायनाय हासार होननानै बे न'आव बानायनाय हासारनिफ्राय जोङो देहायारि बा मा मा मुलाम्फा मोननो हायो?
बिदिनो जेरै मालाबा बाजाराव थांबा जेरै हासार माबा बाहायो जेरै जिखुनु माने ओ भेन्दि लेस्रा जिंखा आबाद फोथाराव मावनाय ओ जेरै ओ मुलि बाहायो बिदि बाहाया लासेनो जों न'खरावनो गोबोरखिनि हासार बानायजायो आरो लाथा एम्फौनि जिथु इन्दि दंफांनि बिलाइ जानानै बिथांमोना ओ बहनगारो बेखौ बिजोंबो जोङो हासार मोनो। बेयो जोंनि बेखौ बिजों बिनि हासारजों आबादथिलियाव होनायनि होनायनि जाहोना जों न'खरावनो जों जुदि बिदि ओ हासार बाहायोब्ला जोङो देहानि नि थाखायबो जोबोद मोजां जायो। आरो जेबो बेराम जानो थाखाय खाबु मोना। नोंथांमोननि दा माबायदि हासार बाहायनाय जायो आबाद फोथाराव जेरै भेन्दि, लेस्रा, जिंखा बिदि गायनाय समाव?
औ नोंथां जोंनि जाबो ओ न'आव बानायनाय हासारनि अनगायैबो बाजाराव फाननाय बा बानायनाय हासारखौ होनाय जायो। आरो न'नि हासाराथ' देहानि नि थाखाय मोजां। बेनिखायनो गोबां सुबुङानो न'आव गायनाय गाव बाहायनो थाखाय जानो थाखाय गायनाय मैगं थाइगं थाइगं आव न'आव बानायनाय हासारखौ होयो आरो दा माइ आबाद औ जोंना गोदोनि बायदिसिना हाफोरा हासार गोनां नंला नालाय बेनिखायनो गोबां बाजाराव मोननाय हासारफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो थेवबो मानसिफोरा उम आबाद गायनायनि सिगांनो मोसौनि जा खि हासार बानायनाय जायो बेखौ होग्रोनाय नुनो मोनदों आरो बेनि उनावसो बाजाराव मोननाय हासारफोरखौ होयो आरो माइ आबादाव ओ जा माइ आबादाव गोरलै समाव बेलेग मुलै बा एसे देरनानैबो बेलेग मुलै आरो एसे बिबार बारनाय खमायाव बेलेग मुलै आरो एम्फौ जायोब्ला बा माइआ हामा जायोब्ला बेनि थाखाय बेलेग बेलेग मुलि बाहायनाय जायो मुलि बा हासार बाहायनाय जायो।
उ नोंथाङा खोनादों ना?
नोंथांमोननि जा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
माइ गायनायजों लोगोसेनो ओ जोगोनार जोगोनार दंफां गायनाय जायो बेनि लोगोसेनो बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै मैथा, माइ बे बिदि फाथो बिदिखौ गायनाय जायो आरो। नोंथांमोननि जाबो बेखौनो गायो ना?
औ जोंनि जा दैज्लां बोथोराव दैज्लाङाव गायनाय जोगोनाथ आरो लेस्रा, भिन्दि बायदिसिनाखौ गायनाय जायो आरो माइ आबादबो मावनाय जायो आरो लोगोसेनो।
ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि रायलायनाया आबादनि सायाव रायलायनाया बेखिनियानोसै गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां सिबो।
लांदां